औ नोंथां
औ ओ गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिग्रोनाय जाबाय नोंथां।
औ नंगौ नोंथां आंनिफ्रायबो जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिम आङो कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय आङो नोंनि सा नफ्रोमबोनि हाबाफारि आरो नों फिथाइ सामथाइनि बागै राय्लायनो हरनाय जादों आरो नोंथां। ओ गिबियावनो नोंथाङा फोरमायग्रोनो हागोन नामा नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनिफ्राय लानानै मोनासिम मा मा खालाम खालामो आरो मा खालामनानै मोजां मोनो? गिबियावनो सिखारग्रोनानै मा खालामो? बेफोरखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां।
औ
औ गिबियावनो आं फोरमायग्रोनोसै आं हानायखिनिखौ नोंथांनो फोरमायना होनो नाजानोसै औ गिबि गिबियावनो जोङो फुंनिफ्राय सिखारनायनिफ्राय लायोब्ला जोङो सिखारनानै बा मोखां सुनानै बा हाथाइ हनानै बा जोङो एसे हाथाइ हुखांनानै बेबायदिनो दसे थानानै साहा था लोंनानै साथा लोंनानै बेबायदिनो सिथ्ला सिथ्ला सिबखांनानै बेबायदिनो खांसि बासि बेबायदिनो सु सुखांनानै फुंनि जानाय फुंनि जानाय खालामो आरोना बिदिनो फुंनि जानाय बेबस्था खालामो बेबायदि बिदिनो फुंनि जाखांनानै ब्रेकफास्ट जाखांनानै बेबायदिनो सानजौ फु टाइमावबो बेबायदिनो जोङो जा जानायनि जानायनि बेब'स्था खालामो आरोना सानजौफुनि आदार जानायनि बेब'स्था खालामो। बेबायदिनो जों हिनजाव माहारि हिनजाव माहा रि बुङोब्ला जोंना जानाय लोंनायनि खामानिया बांसिन थायो। आरोना नोंथां औ बेबायदिनो जोंनिया जानाय लोंनाय माने बेबायदिनो संनाय खावनायनि खामानियाथ' थ' हिनजाव माहारिनि आखायावनो गोजाखाना नों थां बेबायदिनो औ-औ बेबायदिनो संनाय खावनायनिफ्राय लानानै फुंनि सोरांनायनिफ्राय हरनि मोनाजासे माने संनाय खावनाय बेफोरबायदिनो दिन थाङो आरोना नों थां बेबायदिनो दसे दनै टाइम मोनब्ला माने ओ बेबायदिनो बा खामानिखौ खामानि थाबा खामानिखौ मावग्रोनोसै बा बेबायदिनो खामानिखौ मावगनानै लाखांनायनि उनाव बेबायदिनो दसे टाइम मोनबा फ्रि मोनबा बेबायदि बिदिनो बेबायदिनो मबाइल जोंनि आखाइयावथ' मबाइल थायोना नोंथां। बेबायदिनो जोङो फ्रि टाइमाव मबाइलखौ दसे नायनोसै बेबायदिनो दसे ओरैनो बेरायनोसै अ जानायनि फिथाइनि बुंनो थाङोब्ला आरो फिथाइ सामथाइखौ थ' दैज्लां बोथोराव बेबायदिनो थाइजौ खान थाल बेबायदिनो अनेकथा फिथनि फिथाइ मोन जायो नङा होनबा नोंथां औ औ जानायनि बाग गै आं फंनैसो बुंनो सानदों नोंथां औ जों थाइजौखौ माने ओ
गिबियावनो जों थाइजौखौ ओ जा माने जानाय हाननाय जायो आरो आरोना नोंथां बे गो थांबाबो गोथांबाबो गोमोनबाबो बियो थाइजौआ जाजायो रोना ओ गिबियावनो जोङो गोथांखौ जानो थाखाय जोङो बिफांनिफाय हानानानै लायो बेखौ हाननानै लानानै मोनसे दाबा बा सिखाजों बेखौ हाना लेब नानै हानानै लानाय जायो नों थां बेखौ लाखांनानै ओ बेखौ हानानै लाखांनानै लायनि उनाव जोङो बेखौ ओ संख्रै बा फानलु लगायनानै बा सिनि लगायनानै जों बेखौ मिक्स खालामनानै माने जानो हायो आरो नों थां बे थाइजौनि बे थाइजौनि माने गोमोनखौबो जोङो बेबायदिनो जानो हायो आरो नोंथां बे गावबा गावनि टेस नालाय बेयो सोरबा गोथां जानो मोजां मोजां मोनो सोरबा गोमोन जानो मोजां मोनो नोंथां बेबायदिनो ओ थाइजौ बिफांनिफ्राय जोङो थाइजौ फिथाइनिफ्राय जोङो फुलिबो मोननो हायो नों थां बेबायदिनो ओ जों थाइजौखौ जाखांनानै बे बेनि बेगरखौ बा बेनि बेगरखौ जोङो ओ एखुमबा बे एखमबा बा हायाव बे खौ ओ गारना दोन दोनबाथाय बेनि माबा बे गरा एसे रानदबबाथाय बियो गावनो खि गावनो बिदिनो खिलिनानै फैयो आरोना नोंथां बेबायदिनो खिलिना फैनायाव बियो मोनसे फुलि जायो नोंथां बियो फुलि जाखांनायनि उनाव बियो गिदिर बिफां जायो गिदिर बिफां जानानै बियो ओ गिदिर बिफां जानानै बियो बिबार लायो बिबार लानायनि उनाव बियो फिथाइ जायो आरोना नों
औ औ ओ नोंथांनिसिम आङो फंनैसो सोंबावनोसै
औ नोंथां
फिथाइ सामथायनो फिथाइ सामथायनि बेलायाव
औ नोंथां
नोंसानि नआवहाय मा मा ओरैनो जाग्रा फिथाइफोर दङ बे बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा
ओ जोंनि न'खरावथ'बेबायदिनो ओ खान्थाल फिथाइ दं बिदिनो थाइजौ फिथाइ दं बेबायदिनो ओ थालिर फिथाइ दं आरो बैग्रि फिथाइ दं
औ
बिदिनो दङ
ओ ओमफ्राय नोंथांनि मोजांसिन मोननाय ओ फिथाया मा जाग्रा फिथाइ
आंनि मोजांसिन मोननाय आं टेस्ट गोथाव मोननाय फिथायानो जाहैबाय थाइजौ फिथाइ आरोना नोंथां आं थाइजौ फिथाइखौ जानानै जोबोर मोजां मोनो आरो नोंथां औ
ओमफ्राय ओ दा हमना ला सानफ्रोमबोनि हाबाफारियावबो नोंथाङा ओ बांसिन माबे मोनसे खामानिखौ मावनानै मोजां मोनो
ओ बांसिन आङो खामानिनि बुङोब्ला जोङो माने बेबायदिनो ओंखाम ओंख्रि संनायानो आरोना।
औ औ औ
औ आरो आङो ओरैनो ओ ओरैनो जिरायनानै थानानै बांसिन मोजां नाङो आरो। औ
जिरायनानै
औ
औ
नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना फिथाइ सामथाइनि बागै
औ फिथाइ सामथाइनि बागै बुङोब्ला ओ जेरै जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय
औ नोंथां
प्लाम फिथाइ ओमफ्राय नालेंखर फिथाइ ओमफ्राय खान्थाल फि फिथाइ ओमफ्राय लिथुखौ फिथाइ थायोना आरो लिथुखौ औ लिथुखौ फिथाइ ओमफ्राय बिदिनो दा दैज्लांनि फिथाइ एस्थ्रा आरो मेसें बोथोर बोथोरनि एक्सट्रा मेसें बोथोराव जो बैग्रि फिथाइ मोनो।
औ नोंथां
बिदिनो थाइस्रि फिथाइ मोनो।
औ नोंथां नंगौ
माने बोथोर लाना बोथोर आरो आं माने मेसें बो थोरनि फिथाइ होनोब्ला आं मेसें बोथोराव बैग्रि फिथाइखौ जानो मोजां मोनो बांसिन। ओमफ्राय दा दैज्लां बो थोराव मोननाय फिथाइया जाहैबाय आङो खान्थालखौबो मोजां मोनो ओमफ्राय थाइजौखौबो मोजां मोनो।
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो आरो
औ नोंथां नोंथाङा मा खालामनानै मोजां मोनो।
सानफ्रोमबोनि हाबाफारियाव ना?
औ सानफ्रोमबोनि हाबाफारियाव
आं सानफ्रोमबोनि हाबाफारियाव बिदिनो मालाबा सिखारनानै बिदिनो ब्रास खालामनाय मा खालामनायाथ' थाखाबायानोसै आरो आं बांसिन मोजां मोननाय खामानियानो जाबाय आङो मिउजिक खालामनानै मोजां मोनो। आङो ओरैनो थास्लायस्लाय आङो माने मिउजिक प्रेक्टिस खालामबाय थायो। आं पियान' प्रेक्टिस खालामबाय थायो बेखौ खालामनानै आङो बांसिन मोजां मोनो। आरो बिनि अनगायैबो आङो न'नि खामानि जेरै मोखौ दोस्लायनाय मोखौ दै दौनाय आरो दा दैज्लां नालाय। दुब्लियाव फोथारावबो थांनानै आं मोजां मोनो। आलि दानहैनो मोजां मोनो। खोथिया फुनो मोजां मोनो। दा दैज्लां बोथोराव माने लोगोफोरजों जमा जमा बिदिनो खामानि मावफानानै आङो माने मोजां मोजां मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
ओमफ्राय ओ नोंथाङा। फिथाइ सामथाइफोर फिथाइ सामथाइनि दंफांफोर गायनानै मोजां मोनो ना मोना आरो दिनैसिम गायफेरदोंना गाय। बोथोरारि फिथाइ सामथाय आरो नों गायनाय दं बिफाङा फिथाइ जाजाबायना जाजायाखै बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां। बुंनो थाङोब्ला आङो माने आं मोजां मोननाय फिथाइखौ। माने आङो गायो आरोना नोंथां बेबायदिनो आङो आं मोजां मोननाय फिथाइखौ माने आङो बेखौ गिदिर। गिदिर जा गिदिर देरनानै बेखौ। फिथाइ थाइजानो लुबैयो आरोना जाहाथे बेखौ उनाव माने गावनो मोनजानायनि थाखायनो आरोना गावनो माने गावनो मोनजागोन आरो लोगोफोरनोबो माने लोगोफोराबो मोनजानायनि थाखाय आरोना बेबायदिनो आङो थाइजौ फिथाइखौ गायो आरोना नोंथां थाइजौ फिथाइखौबो गायो। आरो बोग्रि बोग्रिखौबो आं जोबोर मोजां मोनो। जानानै मेसें बोथोराव आरो बैग्रिखौबो आं गायो मानो होनबा? बैग्रिनिफ्रायबो जोङो गोबां माने गोबां टेस्टखौ लानो हायो। आरोना बिनि गोखै बिनि गोदै बिदिनो लानानै जोङो जानो हायो आरोना नोंथां औ।
ओ बांसिनानो फिथाइ सामथाइ गायनानैबो गावनि जिउखौ। ओ गावखो सुंथानो हानाय जों नुनो मोन्दों जेरै बोग्रि दंफांनि बागान खालामनानै। बोग्रि फाननानै जोङो गावनि जिउखौ सुंथाना लानो हायो। आरो थाइजौ थाइजौ बिफां थाइजौफोरखौबो दानिया आबाद मावनानै माने गायनानै थाइजौ फिथाइखौ खानानै फाननानै। जोङो गावनि जिउखौ सुंथाना लानायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदि फिथाइ सामथाइनि बागानफोर नोंसोरनि गामियावहाय बा नोंसिनि ओनसोलाव दंबाय बायो नामा
औ बिदिनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बा जोंनिया। हारियावबो जोंनि बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो गोबां फिथाइ साम सामथाइनि आबादखौ जों नुनो मोनदों बेबायदिनो फिथाइ सामथाइखौ आबाद खालामनानै माने बेखौ गायनानै बेखौ फिथाइ जाबाथाय बे खौ फिथाइ फिथाइ थायबाथाय बेखौ फिथाया मोनबाथाय बेखौ ओ बाजार बा खलाफोराव फाननानै बे रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों मानोना जोङो। बे ओ फिथाइ सामथाइखौ फाननानै जोङो जोबो अनसुंथाइ मोन मोनो। गावनि जिउखौ माने सं औ गावनि जिउखौ माने रैखा आरो रैखा खालामनो थाखाय। आरो फैसा फैसानि जों जोबोर गोनांथि जायो जों जोबोर आं जायो जानानै फैयो बिनि थाखाय जोङो। ओ फिथाइ सामथाइखौ फाननानै जोङो रां अनसुंथाइ मोनो आरो
औ-औ होमबा नोंथां समाबो जाबाय नोंथांजों रायलाय नानै जोबोर मोजां मोनबाय गोजोननाय मोनबाय नोंथांनि फ्राय आङो फिथाइ सामथाइ आरो नोंनि सानफ्रामबोनि जिउ माबा ओ सानफ्रोमबोनि हाबा। फारिनि बागैबो मिथिनानै मोनबाय बिनि थाखाय नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिहरनानै दिनैनि कल रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'सैनो नोंथां। औ-औ दे होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय दे